नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों?
औ नै आं ओरैनो जिरायना दंथयो दा नोंथां।
आदसा नोंथाङा फ्रि दङबा। ओ रायलायनो हागोन ना आं फंनैसो। रायलायनो हरदोंमोन मोनसे आयदानि सायाव।
औ हागोन नोंथां हागोन।
दे बिदिबा दिनै जोङो। ओ समाजारि बिथिङाव जों सुबुंफोरा माबोरै। मिलायनानै ओ सं थानांगौ बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो नामा?
औ औ नोंथां ओं जागोन सावराय जागोन। औ नोंथां ओं।
खोनानो मोनदों।
हेलौ नोंथां आंनि आवासा सौहैदों ना नोंनिसिम। औ खोनादों नोंथां ओं।
औ औ नोंथां दे बिदिबा सावरायनोसै। जोंनि ओ समाजारि सुबुङावबो। ओ बिथिङाव जों सुबुंफोरा दा माबोरै सोलिनानै थानो बुङोबा जोङो। गोदोनि समावथ' जोङो सुबुंफोरा ओ। सोलोंथाइयाबो एसे खममोन जुजिनाया एसे खममोन जोङो। ओ मा होन्ना बुंगोन?
औ औ।
खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां ओं खोनादों।
औ।
औ माने गोदोनि समावहाय ओ जिबायदि थासारि। औ।
उम।
खोनादों नोंथां।
खोनानो नागिराखै नामा नोंथां औ ओ बेखौनो आं नोंथांनो बुंनो नागिरदों जोंनि सुबुंफोरा गोदो माबायदि मोन दा माबायदि बेसेबां सोलायखो। बिनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन नालाय।
औ औ औ औ नोंथां औ।
गोदोथ' जोंनि सुबुंफ्रा एसे। बुजिनाया खममोन मीला मिसा एसे माबामोन ओ
औ औ
दे फंनैसो बुंदो नोंथाङाबो
औ गोदोहाय ओ जेरै जोंनि गोदोनि समावहाय आजै आजौ मोननि समाव जेरै जोंनि बर' हारि होनोब्ला जोंना जानाय लोंनाय आरो ओ मावनाय दांनाय बे ल'खामोनबो माने जोंना मावनांगौ जानांगौ थानांगौ बेबायदि मोनसे खोथा दंमोन आरो गोदोनि समावहाय जेरै जों मावा बोला मोनजाया बेबायदि आं साननानै जोंना जेरै आंसमाज आरो संसार जा-जा जानायावहाय मावनानै दांनानै जि एसे एनै मोनो बेखौनो जोङो। जानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेबादि नंलिया। आ गोदो जेरैहाय जोङो। जानाय लोंनायजोंनो गफबनानै थायोमोन। ओ संसार जानायाव जेरै जोंना सानफ्रोमबोनि समावहाय जानाय लोंनायजों, थांना थायोमोन नाथाय। ओ जोंना जौनि फुख्रि बेदरनि आलि होननाय बाथ्रा भावबो दङ। जेरैहाय जोङो सानफ्रामबो जौ लोङो बेदर, जायो औ बेबादि आरो नाथाय आथिखालावहाय। बेबायदि नंलिया जेरैहाय जोङो गोदोनि समाव जाना लोंनानैनो। गावजों गाव मालाबा समाव नांलायो मालाबा समाव बुलायो गोदो जेरै बिदा फंबायखौबो सिनायलायामोन। जेरै जोङो जुमाय लोंनानै। नों आंबा आं नोंबा नों हिंसा हिंसि जालायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय बेबायदि नंलिआ आरो आथि आथिखालावहाय जोङो एसे गावखौनो गाव फोसाबनो हानाय सिम थासारियाव फैबाय ओ मानोना गोदोनि समाव, लेखा फरा सुबुं रोंनायाबो एसे खममोन आरो गामि समाज दानो थाख जों मानसियाबो खममोन जायनि जाउनाव गामि सालायग्रा थिग गैयैनि जाउनाव, ओ गावजों गाव जानाय लोंनायावबो दावराव, ओ बिदिनो मावनाय दांनाय बा गामि समाज ओ खालामनायावबो दावराव। जान दाउसि बेफोरबायदि गोबां था थासारि सोमजियोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय ओ सा एसे साबस्रांनो हमदों जायनि जाउनाव दिनै। समाज दानायनि बेलायाव जोंना ओ गामिफोराव जुमाय। जौ लोंनायाबो खमायबाय बेदर जानायाबो खमायबाय। जायनि जाउनाव दिनै। गोबां मानसिफोरा बुङो बेदरखौ बांद्राय जायोब्ला प्रेसार आ जायो। बेदरखौ बांद्राय जायोबा ओ देहानि थाखाय थिग नङा जेरैहाय जौ खौ लोङोब्ला जोंना ओ खर'आ थिग जाया। बेफोरबायदि गोबां साननाय हनाया फैबाय आरो जोंनियाव आथि
दा
बेबायदिनो गोदो जेरै सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव सोलायनो हमबाय आरो औ औ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां मानो होनोबा आथिखालावहाय रां फैसानि बुहुद गोनांथि।
औ औ नोंथां औ।
नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दानि समाव गोदोनि बायदि थाइसे थाइनैजों सलिला दा रां रुफानि बुहुद गोनांथि जाबाय नङा होमबा। दा बिनि थाखायनो बयबो गाव गावनि लामा खौ नागिरनानै। साबसिननिफ्राय साबसिन जानो सेस्था खालायगासिनो दङ दा गावनो बादि नांलायनो रोंनायखौ बांसिन, सेस्था खालामो गावनि देभलाप जानायखौ बांसिन सेस्था खालामो दा, गोदोनि समावथ' बिदि नङामोन नङा होमबा?
औ औ आरो आथिखालाव मा गोदो जेरैहाय ओ जोंनि आइ आफा बा जोंनि आबै आबौमोना ओ जेरैबायदि ओ थासारियाव दंमोन जेनखा जोंनि आबै आबौमोना गोदोहाय मामोननो ओम गाननाय जोमनायनि थाखाय ओम गांसे गांनैल' जि जोम लायोमोन बेखौनो बिसोरो गोबाव बोसोराव लागै गानोमोन नाथाय आथिखालनि समावहाय जोंना बेबादि नंलिया आथिखालावहाय जोंना अबेबा गामि खाथियाव थांबानो एसे मो मोजां ड्रेस गाननांगौ जायो आरो आथिखालनि समावहाय जोंना स्टेेनडार्द होननाय मोनसे लेभेल फैबाय बिदि स्टेनडार्ड नङाब्ला नोङो बयजोंबो हिंसा हिंसि खालाम जागोन मुगै जागोन नङा होमबा नोंथां आरो आ आथि खालावहाय जोंना ओ गोबां गावनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे नङा मोनसे लामा ननायागिरनांगौ जायो। बे लामायाव बा जुजिलायनानै गोबां ओ
गोदो मावनाय दांनायाव गोदोनानै थायोमोन मावनाय दांनायखौ बांसिन अजेन सानोमोन आरो ओमफायदा ओं बेयो दा खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां गोदोहाय जेरै जोङो ओ मावनानै दांनानै थायोमोन नाथाय आथिखालाव अखल मावनाय दांनायजोंल' जाला जोंनि एक्सट्रा इनकामनि थाखाय जोङो ओ बायदिसिना जबबो नागिरनांगौ जायो। आरो आथिखालाव थायसे थायनैजों जाला जोंना दा माबा मोनसे सोलिनोबाबो आरो गोदोनि बायदि जेरैहाय गोदो जों साइकेल फोरजों सो लियोमोन थाबायनानै सोलियोमोन हान्थियोमोन। औ खोनादों नोंथां आंनिया खोनाहैदोंना नोंथां?
फायाखै नोंथांनिया
हेल' नोंथां हेलौ
नोंथांनि आवाजखौ खोनानो मोनाखै
अ एबार खोनाबायना नोंथां?
ओ नोंथां
औ दा खोथाया बेनो
नोंथांनि आवाजखौ खोनानो मोनाखैमोन नो
औ औ एबार एबार खोनाबायना नोंथां?
औ एसे एसे खोनहादों नोंथांनियाव हाय एसे ए माबानि नेटवार्कनि प्रब्लेम जादों नामा?
औ नेटवर्कआवनो एसे प्रब्लेम आंना दा नोंथां बाथ्राया बेनो आरो जेरैहाय गोदो जोंनि आबै आबौमोना आदै मादै मोना जेरै हान्थिनानै ओ थाबायनानै बा साइकेलजों हान्थिनानै सोलियोमोन गोबाव ओ गोबाव माने गोजान समहालागै जोंना ओ थांनो हा हायोमोन नाथाय आथिखालावथ बेबादिबो हालिया आरोना ओ दा जोंना आ गारि म गथफोरनि अनजिमायाबो बांबाय सुबुं अनजिमायाबो बांबाय
बांबाय
दा आरो जोंना समाज गामियाव माने गामि एबा समाजाव बोरै थांना थानांगौ होनोब्ला जोंना दा नों आंजों गोदोनि बादिनो हेफाजाब होलायनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो सोलिलांबाय थ थागोनबो नाथाय जोंनि गाव गावनि इनकाम सर्सनि थाखाय जोंहा मा गाव म मोन गाव गावनि बेत लामाजों आगान सुरनांगौ जादों आरो जायनि जाहोनाव जोंहा जाहोनाव माने समाज थानायाव एसेबां टाइम मोना जायो दा बे हिसाबै जोंना गामि समाज दानायाव सासे आफादगिरि बा सासे नेहाथारि बेफोरबायाददि गामि सामलायगिरि सुबुं फोराल एसे बांसिन दायथ लानांगौ जायो आरो नाथाय गामिनि लाइमोन बा जुबुकफोरा गावनि थांनानै थानांगौनि मोनसे राहा नागिरनायलाय बिसोरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनांगौबो जायो दा बे हिसाबै माने गामि समाज थानायफोरावहाय जनाखि लाइमोन जुबुकफोर बिसोरो
औ
इसेबां सम होनो हाया जायो आरो
औ
दा बे हिसाबै उननि खोथाफोरखौहाय बिसोरो माबाया मावबा गामिनि मोजां जागोन हामाया मावबा औ गामिनि माबा मोनसे जेंसि जानो हागौ नामा
औ बबे खामानिखौ मावोबा गामिया डेभेलप जागोन आथिखालाव बिदिखौ बांसिन नागिरो नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
दा दानि सुबुंफोरा बोथोरजों समान समान समजों लोगोसे खारफानो नाजागासिनो दं गोदोनि समाव इसेबां मानि बिदि नङामोन समजों लोगोसे खारफानो रोङामोन गोदोनि सुबुंफोरा खिन्थु दानि जों दा नुनो थांगासिनो दं आथिखालनि मुगायाव दानि दानि सुबुंफोरा फुरा समजों लोगोसे खैकजन मानसिखौबोथ' जों समनि सिगां खारनो नागिरनायबो नुनो मोनो नङा होमबा जिरायनानै थानायखौ नुनो मोनला गोदोनि समाव माखासे सुबुंफ्रा ओ बिनो आबाद मावनायाव गफनानै थायो जानाय लोंनायाव गफबनानै थायो थाखा फैसा रां रुफा खामायनायाव इसिबां मानिे इम्परटेन्टबो सानामोन दिनै जाबाय दिनै सानसेनि दिन खौ बारगनो हाबफै बास बेनो गोजोननाय नाथाय बिदि नंला दानि सुबुंफोरा ओरैबायदि जाबाय एडभान्स सानो थारमाने उननिखौ बांसिन साननो गोरोंसिन जासिनबाय नङा होमबा
औ औ नोंथां औ।
बबेजों खालामोबा साबसिन जागोन बेनो बांसिन माबा आरो
औ औ नोंथां औ दा नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नै
औ जानानै फैबाय ने औ बिदिबा एसे-एसेखिनिखौ रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय दा सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम फिन खनसे जासिहरबावनाय थाबाय नोंथां